खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा फ्रि ना?
औ दा फ्रि दंथयो नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो ओ- कल खालामनाय जादोंमोन नोंथा? ओ-बे आयदायानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाया जों खौ माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव नोंथां।
औ बेथ जोबोद। मोजां आयदा नोंथां बे आयदाया जोबोद सावरायनांगौ आरो सावरायथावना।
औ नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथाङानो। एसे सावरायोना सावरायग्रोदो नामा नोंथां।
अ जागोन नोंथां नंगौ थारै नोंथां। सुबुं अनजिमा बांनाय बेनि गोहोम नङा होमा नोंथां औ नंगौ नोंथां। सुबुं अनजिमा बांनाय होनना बुङोब्ला जोंनि भारत हादरानो नङा होमबा नोंथां। भारत हादरनो बांसिन। सुबुं अनजिमा होननानै दं होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। ओमफाय सेकेणडआव चाइना गोदो चाइनाया। सिगां समफोराव सायनाया फार्टमोन नाथाय सायना निख्रुइबो। दिनैनि दिनावहाय सारभे जायोब्ला जोंनि भारत ओनसोलावहाय बांसिन सुबुं अनजिमाखौ। जों नुनो मोनगोन नङा होनबा नोंथां। दा बेबायदि आरो जोंनि भारत ओनसोलाव गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादर नङा होनबा नो जाय बे हादराव गोबां जाथि हारि नङा होनबा नोंथां। गोबां सुबुं थायो दा बेनि गेजेरावनो आं सानदों जोंनि। ओ-जेनेबा भारत ओनसोलाव मा गोहोम खोलैदों नङा होमबा नोंथां । नोंगौ थारैनो नांगौ नोंथां। ओ-सुबुंअनजिमा बांनाय लोगो लोगोन जोंनि थानो लानाय हाफोर नङा होनबा नोंथां आबाद मावनो थाखाय हा बेफोर खमायलांबाय मानसिया बांदों नाथाय हायाथ बारायाखै नङा होनबा नोंथां हायाथ बाराया नङामोन नोंथां दा जेरेखम खोथाथ खोथां एकजाम पलआव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जेनेबा बा मोनसे नश नखर सासे नखर आरो दा मोनसे नखरावहाय। हाया दंमोन ओ-फास बिगा नङा होमबा नोंथां । फास बिगा आरो ओमफाय बिनि उनाव बेहा फिसा दङ सानै अ मोन नोंथां। फिसाज्ला सानै दं बेहा दाना जेब्ला ओ-गावसोर। जेनेबा बिसोरथ ओ-जेनबा लासै लासै मानसियाथ बोरायलाङो नङा होनोमबा नोंथां। बोराय लाङो बुरै लाङो दा बेनि उनाव बेहा फिसालाफोरनो हाखौ रानना होनांगोन ना होनाङा नोंथां। औ गावनि समाव बेहा हाया दंमोन फास बिगा गायग्रा हा दा बेहा फिसाफोरा जेब्ला देरै देरै देरै देरनानै जेब्ला बिसोर हाबा जानाय सम जाबाय हाबा जानानै आरो बिसोरबो फिसा खांगोन न नोंथां दा बेनि उनावसो जेब्ला हाखौथ रानना होनांगौ नालाय नोंथां नङा होमबा जेब्ला हा रानना होगोन। अब्ला मा जानोसै जेनेबा बिसोर सानैजोंबा फास बिघा बेसेब बिसिबां मोनगोन‌ आराय बिगा आराय बिघा नङा होनबा नोंथां। दा आराइ आ बिगा होनोमबा नों बिफाया खाम ओ-पास बिगा मोनदोंमोन नङा होनबा नोंथां? पास बिगा हायाव आबाद मावोमोन नाथाय बिसोरो। फिसा सानैानाय जानाय लोगो लोगोनो मा जाखो बिसिना आराय बिगा आराय बिगाल थाहैबाय। होमबा नोङो हाफोरा खमायनानै खमायखै नोंथां मानसिया बारायगासिनो दं हाया खमायगासिनो दं दा बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे मा जादों? सुबुं अनजायाव बांनाय लोगो लोगोनो कम्पिटिसना ओरैबायदि बारा जाबाय ओरैबा जाब साननानै नायेनबा फसालिफोरखौनो होन फसालिफोराव। जेनेबा फरायनो थाखाय ओखैबारि एदमिसनखौ मोननो नागिरा नङामोनथां। जेब्ला मानसिया मेट्रिक पास जागोन नङा होनबा नोंथां मेट्रिक पास ज कलेजाव बा हायार सेकण्डारि फरायनो थांगोन बे समाव ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव माने एडमिसनखौ मोनलायनो नागिरा पारसेन्टेज जजोंसो लालाय लायो। जायगा जायगा नंआ होमबा नोंथां। एडमिसन लानो थाखाय जोबोद खस्थ' मोनो आरो बेथ' जेनेबा एडमिसन लाखांबाय जेनेबा फरायबाय बिनि उनाव जेब्ला साख्रि बाख्रि होसोनो नागिरनाय नङा होनबा नोंथां। ओरैबायदि खैफोदाव गोग्लैयो पसआ दङ पन्सासथा नाथाय मानसिया ओंखारो बेनि गेजेरावहाय थिन लाख पास लाख बिदि ओंखारो न' मोनथां बा पन्सास हाजार होनबा नोङो बे पन्सासथा पसास जुदि फथास हाजार खमावबो लायोबा होनोमबा बेबां कम्पिटिस जानो जागोन न नङ होमा नोंथां। दा बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोलाव जागासिनो दं आरो दा। आरो बुंनो थाङोब्ला सुबुं मोनसेया बाङनाय लोगो लोम मा सानो सासे पिसड हल्दाराबो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ नागिरो नङा होमा नोंथां! दा जों बेफोरबायदि जेंनाखौ नुबाय थादों आरो। जोंनि ओनसोलाव बेफोरो दा जोंनियाव जाबाय थानाय मोनसे जेंना आरो नोंथां दा सुबुं अनजिमाया बारायनाय लोगो लोगोनो बेफोर जेंनाखौ जों जोंनि ओनसोलाव थांबाय थादों आरो खैफोदाव गोग्लैदों दा ओरैबायाददि कम्पिटिसन जाबाय जुगा। दा बेफोर जेंनाया जोंनियाव जाबाय थादों। दा आं बेखौनो सानो जोंनि सुबुं अनजिमाफोरा ओ जोनोम हानाय जोनोम होनाय हारखौहाय नङा होमबा नोंथां? ओ हागौमानि जों खमायोब्ला जोंनि थाखाय जों फिउचाराव बा इयुनावहाय जों मोजां जागोनखौ जों नुहुरो मानो होनोमबा नोंथां ।दा दिनैनि दिनाव ओरैदि बेफोरबायदि खैफोदाव जों गोग्लैखाबायब्ला नङा होमबा नोंथां जुदि आरो दस बोसोरसोनि उनाव आरो बिस बोसोरसोनि उनाव अब्ला मा जागोन बे हालोदा न'मोन नोंथां। दा जोङो बे फिउचसारखौ बा इयुनखौ नायहरोब्ला जों गिथावना नुहरो आरो। दा बेनिखायनो माखासे नोंगौ नोंथां। जोंनि सरखारार जाय गभारनमेन्टफोर नङा मानोना गभमेन्टआव थानाय मानसिफोर बिसोरबो माखासे इनिसिटि थिफ लानायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनाबो माखासे थांखिबो लायो नाथाय थेवब्ला बेफोरखौ जोङो इसेबां जाफुंदों होननानै साननायखौ नुवाखै दाबो। नाथाय जों मानसिफोरानो नङा होमबा नोंथां जों मानसि सुबुं माहारिफ्रानो जों बेफोरखौ मोनदांखानानै जों दानो गाव गावनो एसे सांग्रां जायोब्ला मोजां जायो आरो नंङा होनबा नोंथां दा सुबुं अन जिमा बांनाय लोगो लोगोनो गोबां जेंनाखौ जोङो नु नुबोबाय थागोन आरो नोंथां जों थानो थाखाय मानसिजों मानसि मानसिबो जोङो सानसेै समाव ओरैबाददि दावहा नांगोन जागोन नङा होमबा नोंथां मानसियाथ' नों थानो थाखायसो न गैयाब्ला बहा थागोन नङा होमबा नोंथां आरो जुदि मावनानै जानो थाखायबो जुदि हा गैया अब्ला थोरसेबो अब्ला मा खालामना जागोन नङा होमब नोंथां दा जों बेफोरखौ इयुनावहाय नुहैगोन आरो दा बेनि थाखायनो जोङो सुबुं अनसजिमाखौ खम खालामना लानाया मोजां आरो नङा होमा नोंथां दा आं नों- थांखौबो नोंथांनि मोनदांथियाव सुबुं अनजिमा बारायनायनि गोहोमा मा ए से फोरायना होनोहा खावलाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां। नोंगौ नोंथां सैथो बे नोंथां बुंनायफोरा। जोङो जोंनि जेनाखि सुबुं अनजिमा जोंनि भारत हादरनि नङा होमबा नोंथां।? बियो बुहुमाव जोंनानो माने सेथि माबायाव गोलैयो बाहागोआव नङा होमबा नोंथां।
औ
बिदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो दिनै रां रुफानि बेलायाव बा साख्रि बाख्रिनि बेलायाव जोङो हानि बेला आरो जोंनि मोनथाय बेफोर माने गोबां जेनाखि जों माबा जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ नोंथां।
नोंगौ नोंथां
औ दा जोङो बेफोरबायदि जेनेबा सुबुं अनजिमा ओ नि थाखायनो जों दिनै साख्रि बाख्रिनि ओंखारोब्ला जों माने बेफोराव बादायलायनो थाखाय जोङो ओ गोबां माने माबानांगौ जाना फैयो ओ खस्थ' खालामनांगौ जाना फैयो जेरै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ थामजिथा जेनाखि माबा ओंखारोबा भेकेन्सि बेयाव जोङो हमना लादो थामजि रोजा सुबुंसोआनो बा जिबा रोजा बा नैजि रोजा बेफोरबायदि सुबुङा माने बादायलायो आरो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ थारैनो नोंथां
बेवहाय जोङो जुदि मोनसे माबानि थाखायनो ओ भेकेन्सिनि थाखायनो बेयाव जोङो जि ओ बा रोजा बा द' रोजा सुबुङा बादायलायनांगौबा बै जेनाखि माखासे सुबुंफोर बै बादायगिरि फोरा मानो लगावब्लाबथ' थामजि जोनल' माबा जागोन सेलेक्ट खालामगासिन थामजि जोनखौल' लागोन नङा होमबा नोंथां नाथाय बै स जुंफोरा नों गुबुन समफोरावबो जुदि बे फोरबायदिनो भेकिनसि ओंखारबावोबा थिग बै भेक टावबो बिदिनो जाबाय थाखागोन। दा बेखायनो जों सम जे जोंनि बैयावहाय बुहुमाव बेफोरबायदि माबाखौहाय जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय दा जोङो जेरै गोदोनि समाव सुबुं अनजिमा खममोन बै समफोराव इसेबां मानि रां रुफानि बा हानि बा साख्रि बाख्रिनि एसेबां मानि जिंगासिनांगौ गैयामोन नङा होमबा
औ नोंथां थारैनो
दा जोङो बेखायनो आ आथिखालावहाय बेफोरबायदि जेनानि सियाव मोनजा बांनाय बिनि सायावहाय होबथानायनि माखासे ओ राहाफोरखौ सोरखाराबो लादोंमोन आरो दाबो लादों जानांगौ जायखौ जों मिथिनो मोनाखै नाथाय इफोरो एसिबां माने माने जाफुंसार जानो हायाखै नङा होमबा नोंथां दा जों दिनै आह मोनसे माबायावहाय न'खरावहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै हानि बेलायावबो आरो गुबुन हानि थाखायनो दिनै बिदा फंबायनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो मोनो गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन गुबुन सुबुंफोरा ओ दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि जेनाखि आनसोलफ्राव फैनानै माने हाफोरखौ आवग्रिना लाफैदों नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव दिनै ओ टाउन सोहोरफोराव ओ थामथाला बा ब्रै थालानि मानि ओ बिल्डिंफोर दैखोनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा ओमबा नोंथां? दिनै नोंथाङा मोनसे बिल्डिं लुयोबा थामथालानि बेयाव थायो नाथाय आं हा गैयिनि थाखाय आङो नोंथांनि बैनाखि गोजौआव नोंथांजों सावराय नानै आंङो गुबुन मोनसे थाला दैखोबावगोन आरो नोंथां। बेफोरबायदि मानि जाबोगासिनो दं गिदिर गिदिर सोहफोराव नङा ओमबा नों
औ नोंगौ नोंथां थारै नोंथां।
औ नोंथां। दिनै सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो टाउन सहरफोराव गोबां माने सुबुंफोरा गाव जों गाव ट्राफिकआव ओ थाब थाना थानांगौ गोनां जायो जेराव जोङो ओ थामजि मिनिटनि लामाखौ जोङो से घन्टा बा नै घन्टा गाहाम बेफोरबायदि समावसो जों सहैयो। नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो माने ट्राफिक बेफोरो दिनै जोङो औ नोंथां माने जोंनि भारतावल' नङा बियो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जों नुनो मोनदों। जेरै चाइनाफोर बादि नङा होमबा नोंथां? सुबुं अनजिया बांनायखौ। दा सुबुं अनजिमा बांनायनि जेना खि माबाफोर ओ जेंनाफोर बेफोर खौ जों गावनि मेगनजोंनो रोखा रोखा नुजोबदों। दिनै माने सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि जेंना जेंनि, बारहावा गुबुंले जानाय बा जोंनि मिथिंगाया गुबुंले जानाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनदों। ओ जुदि जोङो सुबुं अनजिमाया बेफोरबायदि एफाराब बाराद्राय जायाखैबा बै समफोराव जेरै बेफोरबायदि पलिुसन बारहावा गुबुंले, दै गुबुं ले एबा जों मिथिंगाखौ गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो नोंथां बै समफ्राव। ना मा नोंथां? दा सुबुं अनजिमाया बावनो थाखायनो जोंहा गासैबो फारफ्रोम बि जों जोङो बेफोरबायदि जेनाखि खस्थ' बा बेफोरबायदि जेंना गासैबो बिथिङावनो जेंनाखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? ओ दा नोंथांजों सावरायनानै सुबुं अनजिमा बांनायनि सायाव सर'नानै जोबोद गोजोनबाय नोंथां आरो मोनथिगोन दा मिथिनो मोनबाय। दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय नंङा ओम
औ नोंगौ नोंथां जोंना समा जाबायमोन। नोंथांजों सावरायनो जोबोद गोजोन मोनबाय नोंथां नोंगौ नोंथां। गोजोनाय थाबाय।
औ नोंथां दे बिदिब्ला।